औव नोंथां?
हेल' नोंथांङा खोनादों ना? औ नोंथां, आं नोंखौ फन हरायनायनि जाहोनानो जाहैबाय औ नोंथांनिसिम एसे औ फैदों नोंथां।
औव-
आंनो
औव नोंथां।
औ हागोन नोंथां, दानाय लुनायनि ओ खोथा बुंङोब्ला जोंङो ओ सि दानायनि बागैनो सावरायनो हायो।
औव औव।
खोनादों ना नोंथां? औ जोंङो माने बर'फ फोरनि सि दानायनि बाथ्राखौनो आंङो एसे फोरमायनोसै जेरै गोदो गोदाय माने बर' माहारिनि ओ बर' सिख्ला बर' आइजोफोरा माने गाव गावनो खुन्दुं लुसे लुनानै माने खुन्दुंआव ओ हाग्रानि बेन्दों बिफां लाइफांनि गाब उनुखोनो होयोमोन आरो ओमफ्राय गाब सायखनायाव बिसोरो माने जोबोर गोरोंमोन आरो। ओमफाय बिसोरनि मेगना माने गोमो गो थां गोजा गुफुर फान्थाव गोसोम उम बेफोरबायदि गाबो माने बांसिनमोन थाङोमोन आरो।
औ नोंथां, बिदिनो आथिखालावथ' हिसाना आखाइजो दानायबो नंला आरो मिचिंजों दानायसो जालांबाय आरो हिसानफोरा।
मेचिंजों बांसिन दानायखौ नुयो आरो मानो होनबा जों जोंबो माने दानिया बारा जि दाबांलिया। गोदोनि बादि गोदो माने ओ न'वावनो खुन्दुं थुननानै हिफोरखौ दाना लायोमोन आरो दानिया बांसिन हाथाय बाजाराव बायनानै गानो मेचिंजों दानाय जिफोरखौसो माने बायनानै गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो।
औ औ। बिदिनो दखनायाव जोङो बर' सिख्लाफोरा गोदो गोबां सम समायना आगरफोर एरना लायोमोन आरो बैफोर आगरफोरनि मुंबो दङमोन आरो जेरै दाउथु मेगन, फारौ आगर, हाजो आगर, दावराय आगर, आरो बिदिनो बायदिसिना मिथिंगानि आगरफोर दानानै समायना रमायना गानोमोन आरो गोदोनि बर' सि ख्लाफोरा नाथाय आथिखालाव बिब्दि नंला मानोना आथिखालाव हाथाय बाजारावनो गोबां बायनानै मोनो। आरो गोबां बिदिनो दुप्लिकेट आगरबो एरनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव। नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
हेल' नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां।